अखा औ आं नोंथांखौ फन हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरादि ओ आथिखालाव बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दाउ, अमा, बोरमा मोसौ फिसिनानै जेनेबा न'खर सं-सुंबु माने खुंबोबाय दं बिनि सोमोन्दै आं नों थांनियाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों दाउखौ फिसियो बोदों नङा होमबा? बोरमा जिब जुनारफोरखौ जोङो गाव गायनि मानसि रोखोम आंगो साननानै जोङो फिसिबोदों नङा होमबा? बिदिनो जोङो गाहाय जुनार होननानै बुङोब्ला जों मोसौ नङा होमब? मोस मोसौआनो जोंखौ गोदोथ' जोङो हालेवनानै मोसौजोंनो जोङो आबाद मावोमोन आथिखालावसो जों टेक्टर जाबाय नङा होमबा गोदो जों आबाद‌ मावनानै समाव जों मोसौजोंनो जोङो सोरांबानो हरनि सारि था साराय साथानि फुंनि साराय सारिथाफोरावनो जोङो सिखारनानै थांनानै जोङो दिनै हालजों एवहैयोमोन नङा होमबा सोरां सुसे सुस थांना नाथाय‌ औ बे रखम मावनायखौ जों नुलां नुबांला बेखायनो जों मोसौखौ। गाहाय जुनार हिसाबै जों मोसौखौ जोङो सिबियो मोसौनिफ्रायनो जोङो गाखिर मोननानै जोङो बिदिनो जों गाखिर निफ्रायबो जों फैसा। रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो। दाउखौबो जों फिसिनो हायो दाउजोंबो जों फाननानै जों गोबां रां मोनो। जेरै आथिखालावथ' दाउनि दामाबो किल'आवनो पास्स' थाखा जाबाय खिजानिबा।
औ।
बिदिनो जोङो बोरमाफोरखौबो जोङो फार्म बनायनानै जों फिनो हायो। अमाफोरखौबो फार्म बनायनानै फिनो हायो। जोंथ' आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि न'खरफ्रोमबो जोङो अमाखौ जोङो मासे नङा मासे मोन गोन आरो जोंनि बर' न'खराव अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों दे अमाखौहाय। बोरैहाय नों फियो नोंसोरनि साइदआवहाय एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
अमाखौ ना औ अमाखो। अमाखौथ' जोंनाथिंहाय ओरैनो न'खर न'खर लायो।
औ।
जेरैहाय मा होनो जोंनाथिंथ' बिदि गैयाखि ओ माबा बिजनेस नि थाखाय माबा मोनसे ओ गिदिर गिदिर बानायनायनि गैया माने गोबां गोबां अमा फिसिनाय जाया बिदिनो माबा सयथा बिनि लानाय जायो आरोना ओ ओरैनो थ ओ बै जे अमाखौ जानो थाखाय जोङो खासि बानायो खासि बानायनानैहाय गामिफ्रावनो गावनोन बानायग्रा दंखायो खासि बेखौहाय ओन्दैयावनो खासि बानायनानै बेखौहाय ओ जानो थाखाय फोसियो आरोना नोङाबाबो माबा मोन से हाबा हुखानि थाखाय फिसिनानै दोनो आरो ओमफायहायो मोनसे या ओ जोङो अमा बिमा बिदि फिसिनाय जायो। माने फिसा आजायनो थाखाय माने ओ फिसा जेन' मोननो हायो जेन' बे फिसाखौ फाननानैहाय जेन' जोङो अमा आरो बेखौहाय बिनिफ्रायनो जोङो फेदेरलांनो हायो ओमफ्रायहायो बेखौ फाननानै एसे एनैबाबो जोङो ओ रां आरजिनो हायो न'खर सालायनायावहाय एसेबाबो ओ हेफाजाब मोनो आरो ना बेखौ फाननानै ओ बिनि थाखाय बेखौ लानाय जायो आ रोना अमा बिमाखौ लानाय जायो न'खर न'खर माने गैयाबाबो ओ अमाया बै खासिया थायाबाबो न'खर न'खरावहाय बै अमा बिमाया था ओ थायो आरोना। मानो होमबा अमा बिमा लायोबोला हिनजावफोरनि थाखाय माने मोजां आ रोना हिनजाव नखरनि हिनजावफोरनि थाखाय माने एसेबाबो ओ मा होननांगौ जाखो फैसा आरजिनो हायो आरो नो औ औ औ औ एसेबाबो ओमफ्रायहाय
मासे अमाया जुदि दसटा बिदिनो आद था जुदि फिसा जायोब्ला नोङो जुदि बेखौ मासेयाव जुदि तिनि हाजार पास हाजार फाननो हायोबा नोङो ओ सल्लिस हाजार त्रिस हाजार बिदि मोनो नङा होमबा। नाथाय नोङो अमा-अमाखौ नों मासे अमाखौ नोङो थ्रिस हाजारथ मोना बिदि फानबाबो जोंनियाव नङा होमबा नोंङा अमा बिमाखौ फियोबोला बांसिन मुलाम्फा जायो।
औ मुलाम्फा जायो आरो जोंनाथ' बै अमाखौ जुदि नोङो अमा खासिखौ लायो बा नोंथाङा जाहैबाय जेन'बा नोङो फन्द्र' हाजार बिस हाजारनि खेबसेयै फानहरबाय बिस हाजारनि फानहर बाय नोङो बेयो थांबाय नोंना अमाया गैला जुदि नोङो अमा बिमाखौ लायोबा नोङो जेन'बा माब्रै फानबानो नोङो बिस हाजारखौ मोनगोन। नाथाय नोंना बे अमा बिमाया नोंनावनो थालांबावगोन। ना आरो नोङो उनावहाय बेनिफ्रायनो मोनबावगोन नोङो बै थ' अमा बायनायनि मुलाम्फायाथ' मोनखासिगोन अमा फिसाखौ जेरैहाय नों बायामोन जेन'बा खासिखौ बायनायाव जेन'बा नोङो एसेबाबोथ' रां गारग्रोनांगौ जायोना बिनि फैसाखौथ' नोङो मोनबाय नाथाय अमा बिमाया नोङो फाननायनि बायनायनि फैसाखौ मोनफिननानैबो आरोबाव नों नोङो दाबल- दाबल माने खामनो होयो आरोना माने ओ जोब जोबनानै थाङो आरोना बेयो ओंखारगासिनो ओंखार आरो माने थागासिनो थायो नोंनो मुलाम्फा होबाय थायो आरोना लानो हायोबा। औ जानायालाय ओ जानाय खौ नायोबालाय अमा बिमाफ्रा एसेबाबो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना। फिसिनायखौ नायनानै आरो माने गोथाव-गोथाव जाहोनांगौ जायो नालाय। ओ जेनबा फिसा थानाय समाव फिसा बेै जे ओ बि फिसानि थाखाय मोजां आदार होनो थां ओ माने सहैनो थाखाय प्रटिन फोर मोननो थाखाय माने बेखौहाय बिमाखौबो नायनांगौ जायो नालाय बेखायनो एसे साबसिनै बाहायनांगौ जायो आरोना। बिमाखौ नोजोर होनांगौ, आरो जोथोन लानांगौ। बियो बांसिन जायो आरोना खासिफोरनिफ्राय बुन्दाफोरनिफ्राय आरो आरो बैनिफ्रायबो मा होनो अमानि अनगायैबो जोङो दाउफोरनिफ्रायबो खामायनो हायो। आरो बेथ' मोनसे जोंनि न'खरावथ' बियो बिराद मोजां दाउ लानाया। मानो होनोबा आलासिफोर फैयोबा माने जोङो बेलेगनावहाय माने बिबाय बायनांगौ, नागिरबायनांगौ, बा दखानफ्राव थांनांगौनि गोनांथियानो गैया। आरोना आलासिफोर फैयोबा न'निफ्रायनो जोङो दाउखौ हमनानै माने आलासिफोरनो जाहोहरनो हायो आरोना। आरो न'नि आरो बायहेरानि मेडिसिन होनाय आरो न'आव फिसिनाय। बियो आलादा रोखोमनि नालाय बेखायनो मोजां आरोना लानो हायोबा।
बेफोरखौ जोङो फिनांगौ रांखान्थियाबो जोंहा संस्रियो नङा होमबा। अमा, दाउ आरो बोरमा फिसिनाया आरो बोरमायाथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जुनार। जेरै जोङो बोरमानो थाखाय इमान नांगौ रोखोमनि जोङो दाना होनो गोनां जाया आरो नङा होमबा। बोरमाया बे मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय बिलाइखौनो जानानै बांसिन देरो आरो। मानोना बोरमाया बियो गोथां बिलाइ जानो मोजां मोनग्रा। बियो सोमखोर बिलाइ जानो मोजां मोनग्रा। जुनार नङा होमबा। बेखायनो बोरमा फिसिनो थाखाय थाखाय जोंनो बिराद माने फैसा नांगौ बेबो गोनांथि नङा जेनेबा आंनि आरो बोरमानो थाखाय नोङो बिलाइफोरखौ नोङो फाख्रि बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ बिदिनो जि बिलाइखौ बोरमाया जायो दुमब्रु बिलाइ, बिदिनो जि बिलाइखौ बेखौ बोरमाया जायो बेखौ नोङो हाख्लायनानै होबानो बेखौ फिसिनो हायो आरो। आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोरबा जेनेबा जोंहाओ आलिनि दुब्लिबारिनि बे आलियाव जेनेबा गांसो रज'नानै थायो बे गांसोखौबो नोङो हानानै जोङो बोरमानो होनो हायो आरो। माने हायेस्ट खम दामाव जायोबोला बोरमा बोरमाया खम इजियाव मोसौ मोसौखौबो जेनेबा बिदिनो गांसो हानानै जोङो बिसोरनो जेनेबा नांगौ रोखनि जुदि जुदि नोङो मोसौ गाहाय गाइखेर जुदि बिजनेस पारपासाव लाङाखैब्ला नोङो गाव गायनो जुदि फियोब्ला बिदि खालामनो हानाया मोजां आरो। आरो आथिखालावथ' मोसौनि दामाबो गोबां नङा होमबा।
औ
हालिसे नों मोसौ बायनो थाङोबा देर लाख एक लाख सल्लिस हाजार गाहाम बिदिनो दिनै जोङो नुयो आरो मार्केट लेभेलाव। बिदिनो माने ट्रेक्टर गंसेनि दाम बायसिसो पावार टेलाव ट्रेक्टर गंसेनि दानि आथिखालनि मोसौनि दामाबो गोबां बेसेन जाबाय आथिखालाव। बिदिनो जों फिसिनानै जुदि बोसोरथाम बोसोरब्रै फिनानै जुदि मोसौखौ जुदि नोङो बिदि देर लाख मोनबोला नोंनि थाखाय मोजां। आरो बेफोरजों जेनेबा न'खर सुंथानायाव खामानि होयो नङा होमबा नोंथां? जोंथ' जों थाइसे थाइनै बिदिनो खामायनानै हायो
औ औ आरो सिगांहाय जोङो बिदि बिदि नुबावोमोन जे मोसौखौहाय ओ माने
नोंथाङा लानानैबो दोनहरनो हागोन। माने बायनानै जुदि नोङो न'आवहाय फिसिनो हाया। बा माने मोसौनि खुथि थायो। बेहाय‌ नोंङो दोनहरनो हागोन आरो नों मोस मोसौखौ माने। मोसौ लांनानै फिसिहैग्रा दङ। नोङो बेवहाय माइ बोसोरसेयाव माइ हिसाबै हरो ना फैसा हिसाबै हरो नोङो फिसिनो हरनो हागोन आरो ना। ओमफ्रायहाय थ' न'आव लानायावथ' मोजाङानो बि मोसौखौ न'आवहाय लानो हायोबा दा बांसिनानो लानाया माने गाय गाइखेरनि थाखाय लानाय नुनो मोनो आरोना माने ओ जोंनाथ' सर' दङ नालाय साहा लोंग्रा दा ओरैनो बाय बायनाया माने बेयावहायथ' दै माबा माबि लागायना होयो नालाय बिसोरो दै लागायनानै माने फाथ्ला जायो गाइखेरा जुदि न'आवनो जुदि ओ गावनि मोसौनिफ्रायनो मोननाय गाइखेर मोनोबा बियो साबसिन नालाय ओ मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो थाखाय जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो मोसौ गायखौ ओ बे गाइखेर जानो थाखायनो आङो बांसिन लानायखौ नुनो मोनो ना। आरोना माने आरो बेनिफ्राय मोसौ गायनिफ्राय जे ओ फिसाबो मोनो। ओमफ्राय बैखौहाय जुदि नोङो मोसौखौहाय सिखायनानै दोननो हायोबा माने हालुवा मोसौखौ नोंथाङा सिखायनानै दोननो हायोबा सिगांनि समावहाय माने बेखौहाय हरनानै माइनि मोनबोयोमोन आरोना माने हालेवनो थाखाय हरनानै ओ मास मोनसे मोननैनि थाखाय बेखौहाय हरनो हागोन। ओमफ्रायहाय नोङो मोनबोगोन आरोना।
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथोआनो जेनबा गोदो जों बिदिबो खालामोमोन नङा होमबा? जै जोङो फिनो हाग'वाखैबोला नों गुबुननो हरनानैबो नोङो बिसानिफ्राय नोङो मायबा मोनसे ओ मोनबुगोन आरो जेनेबा नोङो हालुवा मोसौ दङोब्ला नों गुबुननो हरनानैबो बिनि बिनिमय नों मायबा मोनसे मोनबोगोन आरो माइ म मनब्रै मनबा बिदिनो नङा होमबा। बिदिनो गोबां रांखौबो सुंस'नो हायो आरो बिदि बिदिबो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगोखौ बेयावनो दोनथोंसै नामा?
दे नोंथां औ गोजोनथों।